औ खोना नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
दोनै नोंथां आङो बेबायदि नोंथांजों औ खोनादों नोंथांजों आङो कल रायलायनो थाखाय रेडि जागासिनो आरो जाहा दिनै जिबायदि जोङो टपिक लाबाय बिनि बागै जोङो सावरायनोसै ना नोंथां
औ सावरायनो सावरायनोसै नोंथां
होमबा जाहा दिनै बेबायदि बिबारनि बागै टपिक लादों जे बिबार बिबारा मा रोखोम बिबार दोङो एबा माबायदि माबायदि बिबार दोङो आं मोननैसो बिबारनि मुंफोरखौ मखनो सानबाय नोंथाङा आंनो थाखाय बुंनो थाखाय सम होगोन नामा नोंथां
औ होगोन नोंथां
औ नंगौ जि नोंथाङा जेरै ओ जोङो दिनै बिबारनि बागै सावरायनो लाबाय नोंथांदों आंदों आङो बुंलांनो सानबाय जेरै बिबार बिबारखौथ जों बुंनो थाङोबा बयनिख्रुइ मुंदांखा बिबार होनबा फामे बिबार जोंखौ जेरै जोङो बेखौ इंलिसाव लटास होनना बुंनाय जा यो फामै बिबारा माने बेबायदि फख्रि एबा दैसा फोराव जायो आरोना बेबायदि दैनि सायाव बेबायदि बिलाइफोरा गुवार गुवार गोथां गाबनि आरो थाराया गोथां गाबनि बिबायदि फामे बिबारा जायो जोङो जेब्ला दैसा एबा दैफोराव बिखौ फुख्रिफोराव जों नुयो अब्ला जोबोर सोमखोर समायना नुयो आरो बे फामे बिबारा बेबायदि रोखोमनि बिबारदि जाय बिबारा जोबोर मुंदांखा आरो जेब्ला बिखो जोङो गोजाननिफ्राय नुयो अब्ला गोजाननिफ्रायनो जोङो बेखौ सिनाय हरखायो बिथ फामे बिबार होननानै आरो लोगोसे जों मिथिबावोदि फामे बिबारनि गाबा एसे जायो आरोना ओरैबायदि समायना फामि बिबार जायखौ जों नुयोबा गोजाननिफ्रायनो जोंनि मेगन बोहरखायो बेबायदि बिबार आरोना बियो मोनसे आरो लोगोसे जों मिथियो जेरै दाउदै फुल होनना बुङो जायखौ जोङो बेबायदि दाउदैफोर होनना बुङो बे गोजौआव बिबारा गुफुर गाबनि एबा गुलापि गाबनि एबा मोननै मोनथाम रोखोम गाबनि जायो जाय दाउदै फुला जोबोर समायना जेब्ला जोङो बेखौ नुयो अब्ला जोङो बिराद समायना नुयो जोङो न'फोराव नुयो न'नि साइडफोराव जों गायना दोननाय नुयो आरो लोगोसे जों मिथिबावोदि जबा बिबार जबा बिबार होनोबाथ' बयबो मिथिखायो जबा जाय बिबारा माने एसे गिलास बायदि सिगांसिन नाथाय बि गेजेरनिफ्राय एसे गोलाव लान्जाय बायदि मोनसे हायनाय थायो आरो दं जबा बिबारनि दंफाङा एसे गिदिर थायो आरो बि बि बिबारा गोजा गाबनि बिबार थायो आरो गुबुन गुबुन गाबनिबो थायो जों मिथिगौदि जबा बिबार होनोबाथ' बि दंफाङा गिदिर गिदिर थायो आरो बिबाराबो जोबोर समायना थायो आरो जों मिथिबावोदि जेरै जों बुंबावो गोबां रोखोमनि बिबारफोर दोङो आं मोनसे बुंनो सानबाय जायखौ जोङो दावस्रि आथिं होननानै बुङो दाउस्रि आइथिं बिबार होननानै बुङो मा होनो बे बिबारा मानलाग्रा बिबार एबा बिनि दंफाङा जि मानलायो आरोना मान लानानै जेब्ला जोङो न' उसुंफोराव गायो एब्ला जोङो उालफोराव गायो मानला समायना जायो एबा ओरैबायदि समायना नुयो जे नोङो बेखौ माथिं फेङो बिथिंनो माव आरो आ बिथिंनो थाङो ओरैबायदि समायना बिबार जायखौ जोङो दावस्रि आथिं बिबार होननानै बुंनाय जायो नाय जायो अब्ला बि ओरैबायदि समायना नुयो जिबि बिबारखौ नायगोमाबाय थानो एबा नायबाय थानो नायबाय थाथावथाव नुयो आरो आं मोनसे बिबारनि बागै बुंनो सानदों नोंथाङा सम दङ नामा बुंनो हागोन नामा आं नोंथां
औ सम दोङो नोंथां
औ नंगौ दे आं दायो बुंनो लादोंमोन जेरै बुंनो थाङो होनबाथ' आङो मा फामि बिबार जबा दाउस्रि आथिं दाउदै फुलनि बागै बुंलांखाबाय आरो मोनसे बिबार दंबाव जाय खौ जोङो जेरै माबा होनोमोन दाउला खुंगुर होननानै बुंनाय जायो बे दंफाङा एसे गिदिर जायो बिनि बिफांनि खाालारा गोजा गाब एबा गोमो गाबनि जायो मा होनै बिबारा बारा इसां गिदिर गिदिर जाया थेवबाबो ओरैबायदि समायना नुयो आरो आं मोनसे बुंनो सानबाय जायखौ जोङो सानफ्लावार होनना बुङो एबा सान बिबार होननानै बुङो ओरैबायदि समायना दि गेजेराव बेगर थायो आरो लोगोसे जिं जिं बिनि गोमो गोमो गाबनि बेबायदि बिबार आरो लोगोसे बियो ओरै बाङा एसे गोजौ गोजौ जायो जेरै जों गसबा जोंनि जेरबासेम एबा जानजिसिम जायो जोङो गोजाननिफ्राय नुहुरोबा जेब्ला सोरबाफोर सान बिबार खेथि खालामो अब्ला जों नुहुरो गोमो गोमो गाबनि औ बेथ' सान बिबारसो होनना जों जायो ओरैबायदि सोमोनांथाव ओरैबायदि समायना जेब्ला जों नुयो जेब्ला बिनि गेजेराव जों थाङो जोङो जानगाराव थाबायनाय बायदि मोनो आरो ओरैबायदि समायनादि जेब्ला जों सानबिबार बेखौ नायो जोङो नाय गोमाबाय थानो गोसो जायो आरो जों मिथिबावो सान बिबाराथ' जोबोर मुंदांखा गासै। हादोरफोराव एबा गासै स्टेट गाब गासै डिस्ट्रिक्टफोराव जोबोर मुंदांखा जोङो नुयो बेबायदि गुबुन गुबुन हादोरफोराव बांसिनै खामो होमबा जोंनि भारत हादरावथ' एसे खामा थेवब्लाबो जोबोर समायना आरोना आंनि बुंनो गोनां एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दंबा बुंनो हागोन‌।
औ जे नोंथाङा जेबो थो आरो नंगौ नोंथाङा जे जबा बिबार एबा फामि बिबार एबा दावदै फुलनि बागै बुंबाय जोंनाव बिदिनो गोबां बिदिनो नामफोर बिदिनो गोसोआव गैयैलाय अब्लाबो आं बिदिनो बुंनो आंनि जे आं बुंनो नागिरदों जे बिदिनो बिबार होनों बुाव थानाय बयबो मिथिगौ गुबुन हादोरावबो बिदिनो गोबां फुल बागान एबा फुल फानग्राफोर बेफारि मबाइलफोरा एबा बबावबा जों खोनानाय खोनाबाय आरो नुबायबो जों नाथाय जों रियेलाव नुवाखैब्लाबो जों बिदिनो बुंनो। जोंनि बे भारत हादर भारत हादरनि सिङाव थानाय मोनसे आसाम स्टेट बे सिङावनि आरो जाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बे माजबाादावबो बिदिनो गोबां। बिदिनो फुल बागान फुल बागान बिदिनो खामनाय दं आरो। बे फुल बागानफोरखौ बाजाराव फानफैायो आरोना नोंथां आरो बे बिदिनो फुलफोरखौ बिदिनो मानसिफोरा न'आव लांनानै। गायहैया ना नोंथां बे गायनानै बिनि उनाव बिदिननो सोरगिदिं बिदिनो गायोबा मोजां नुयो आरो बे बिदिनो मालिक एबा मालिकनिनानाव सोरबाफोर बिदिनो आलासि आलासिखौ बिदिनो आलासिफोरा बिदिनो नुब्ला जोबोर बे जे खुसि एबा गावनि न'खौ समायना नुहरनो थाखाय बिदिनो फुलखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
आं नोंथांनि बिदिन फंनैसोनि नोंथांमोननाव न'आव जे मा मा फुल दं बिसनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां।
सोंदों आंनि न'आव मा मा फुल दोङ एबा जाहानि न'आव आङो नायनो थाङोबाथ' फुल दोन नाथाय आङ नामफोरखौ हमना मोना नाथाय आङो मोनसे मोननैनि नामखौ मिथियो जेरै जों मिथियो दाावस्रि आथिं आरो लोगोसे मोनसे दोङो। जि दावदै फुल बियो मोननै फुल फुलनि नामखौ आं मिथियो जोंहानि न'आव फुल लालाय दोङो नाथाय आं नाथाय नामफोरखौ बेबायदि हमनानै मोनहैाया आरो नोंथां।
औ थ' बिदिनो जै गोबां फुल दङ आरोना नोंसोरनावबो नोंथां।
औ आरो आङो सोंनो सानदोंदि दि नोंस्रानाव मा मा फुल दोङो आरो माबायदि फुला माबायदि समाय समायना नोंस्रानि नटसुला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ थ' जोंबो आंबो
आरो दावदै फुल दाावदै फुलखौथ' नोंथांमोनहाबो न'आव दंखायो जानांगौना नोंथां।
औ दोङो नोंथां
औथ' जोंनावबो बिदिनो दाावदै फुल दोङो जे दावदै दावदै फुलखौ जे दावदै कालार जानायावनो जों सिनाय मोनखायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
आरो जे बे दावदैखौ बिदिनो दाावदै फुल दाावदै फुलनि अनगायैबो गोबां दं नाथाय नामखौ मोनहासुयियाव बिदिनोनै एसे गोब्राब बिदिनो जानायाव आं फैबाय नाथाय अब्लाबो जे बिदिनो फुलखौ मानसिनि थाखाय एबा न'खौ हजायनो थाखाय एबा सोहोर एबा नोगोरखौ हजायनो थाखाय फुल बिदिनो गायनांगौ मानो होनोब्ला मानसिफोर एबा गुबुनफोर बिदिनो आलासि एबा बेरायनो फैबोला न'खौ समायना नुगोन मानो होनोब्ला बे फुला बिदिनो मोनसे समायना मिथिंगायाव गोग्लैयो मानो होन्ला मानसिनि थाखाय जे बियो समायना समायनायखौ बिदिनो मिथिंगाखौ नुहैयो आरोना नोंथां
नोंथाङा सैथो बाथ्रा बुंबाय
आरो जे नोंथाङा बिदिनो गोबां बाथ्राफोर बुंबाय नोंथांनि बिदिनो फुलनि बागै बुंनायाव आं बिदिनो गोबां सोलोंनो मोनबाय आरो नोंथाङा आंनि बुंनायफोर आंनि बुंनायनि सायाव फंनैसो माबाफोर बिदिनो बुंनो सानदों नामा जोंहा समाबो जानानै फैबायमोन नोंथां।
बुं नांगौ नोंथाङा जेरै बुंबाय नोंथाङो फुलनि बागै जोबोर बुंबाय आरो आंबो नोंथांनो फोरमायबाय हागौमानि बेसांखिनि आंहा गियान दोङोमोन। नलेज दङोममोन आं नोंथाङनो खोन्थानानै होबाय आरो नोंथाङाबो जानो हागौ। बेसबांखिनि मिथियोमोन आंनो खिन्थानानै होबाय आरो नोंथांनिफ्राय आङो मिथियै बाथ्राफोरखौ सोलोंनोबाय नोंथां आंनि होमबा जेरै जों समा जानानै फैबाय
औ गोजोनथों नोंथां बेसेबांनो दोन
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ